मानो हर
नोंथां आङो मा होनो नोंथांजों मानो एसे बाथ्राया सावरायनो हरदोंमोन सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ सावराय जागोन नों
जोंनि दा बर' बर' हारिनि माने दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आङो बिदिब्ला आंनि सावरायनायखौ जागायनोसै
औ दे आवरायदो
बर'फोरा मा होनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा‌ होनो ओ गावबा गावनि हारियारि गाननाय जोमनाय दंबोखायो आरो ओ बेनि गेजेराव जों ओ बे हारियारि गाननाय जोमनायफोरखौ मोननै बाहागो राननो हायो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय बर' हिनजावफोरा गोदो गोदाय हाबाफोराव गाननाय जोमनाय खौ गावबागावनो दा आगर एरनानै थादाव दानानै गानबोदों बेखौ जोङो गोदो आबै आबौ समनिफ्रायनो मोननो हायो क्लिआर नङा सुबुंनि‌ जेराव सोदोमस्रिया सोमजिबोदों समनिफ्रायनो मा होनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गाननाय जोमनाया माने दंबोखासैमोन होननानै जोङो मोनथि आरो माने जोंङो गाननाय जोमनायखौ माने गोजांनायनिफ्राय माने बारग' गनो एबा गावनि लाजिनायखौ होबथानो थाखाय जोंङो खोबथेनो थाखाय जोंङो माने गाननाय जोमनायखौ गानबोनाय जादों गोदोनि समाव माने सोदोमस्रि गैयै गोदोनि समाव मानो सुबुंफोरा
गाननाय जोमनायखौ ओ दंफांनि बिलाइ बिगुर बेफोरखौ माहोनो गानबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव सोदोमस्रि मोनबोनाय लोगो लोगो जोंङो मा होनो गावबा गावनो खुन्दुं दिहुननानै माबा आगर एरनानै बेबायदिनो गानबोनो रोंदों जोंनि गेजेरावबो मोनो बर' हारिनि गेजेरावबो बेबायदि। बिदिनो बर' आयजोफोरा गोदोनो मानो दानानै गानबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो आथिखालावबो जोंङो गानबोगासिनो दं बर' आइजोफोरा माहोनो गोदोनि समाव मा होनो ओ खुन्दुं लुनानै फिथोबजों माने इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय जों खुन्दुं आरो मिथिंगायाव मोननाय बिफां बिलाइ बेफोरनिफ्राय मा होनो गाब दिहुननानै बै जिफोराव गाब होयोमोन। समायना रमायना बिबार सिखिरि बिरनाय दाउ बिरनाय एबा बि बायदिनो गोबां समायना सावगारिफोरखौ माने जियाव आगर एरनानै थि बेबायदिनो बर' हिनजावफोरा दख'ना गानो फास्रा जोमो ब्लाउस गानो आरो ओमफ्राय बे दख'नाखौ बर'फोरा माहोनो थाराव दाननानै खालामबोदों दख'नाया मानो ओ नुबा गोलाव एबा नुनो गुवार जायो आरो ओमफ्राय बे दख'नाखौ थाराव दानानै गानबोदों दख'नाया गोबां रोखोमनि दं। बिदिनो साला माथा दं दख'ना थावसि दं आगर गुबै दं। आरो जों दख'ना बर' हिनजावफोरा दख'नाखौ मोननै रोखोमै गाननायखौ नुनो मोनो। अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना होननानै बुङो आरो। अग्रं दखना जोंङो मा होनो जेरबायाव थेबनानै जान्जियाव थेबनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो लांगाखौ जोंङो जेरै बेखौनो थन्नानै गानबोदों आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो आगरफोरावबो माने बर'फोरा बर' हिनजावफोरा गोबां आगर एरनोबो गोरों आखा फाखा मोन आरो गोदोनि समाव बर जाय बर' हिन्जावफोरा जि दानो रोङा बे हिन्जावफोरखौ मानो रावबो माबाफोरानो बिहाव बिखुनजोफोरानो बिहामजो लाङामोननो बेनि थाखायनो माने गोदोनि समाव जि दानो माने जि दानायखौ नुनो मोनबोदों। दों आरो जाय हिनजावफोरा मानोे जि दानो रोङा बेखौ आवलुरि होननानै बुङोमोन आरो ओमफ्राय हाबा जानोबो गोब्राब जायोमोन होननानै बुंदों बेनि अनगायैबो जिखौ जोंङो बेनि थाखाय दाल' दाबोआखै माहोनो उन्दै समनिफ्रायनो जिखौ दानो सोलोंबोदों। जेरै सुदाम दानाय बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोंङो मानो बर' हिनजावफोरा जिखौ दानो सोलोंबोदों आरो। बर' हिनजावफोरनि आगरफोरनि गेजेराव दं जोंनि बर'फोरनि आगराव दं हाजो आगर दं दावराय मोख्रेब फारौ मेगन मावजि आफा दिंखिया बिबार थाइगिर बिबार फारौ मेगन बेफोरबायदि आगरखौ जों मोननो हायो आगर बोराइ आरो आगर बोराइखौ जोंङो दख'ना थावसियाव माहोनो एरनानै गानदों आरो बे दख'ना थावसिखौ जोंङो गोथार हाबाफोराव बाहायो। हिन्जाव गोदान हिन्जाव गोदान गानहोनाय जायो आरो खेराइयाव दौदिनि गानहोनाय जायो आरो बैराथिफोरनो गानहोनाय जायो आरो बे दख'ना थावसिनि गाबा गोजा जायो। ओमफाय बेखौ मानो मानो गानहोदों होननानै बुङोब्ला बे दख'ना थावसिखौ गानोब्ला मानि बै हिनजावफोराना थाब मेगनाव नाङो बेबायदि आरो। थिग बेबायदिनो बर' हौवाफोर फास्रा दङ आरो फास्रायावबो गोबां बे बायदिनो आगर एरनानै गानबोदों बर' हिनजावफोरा आरो आर'नाइ आर'नायाबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि गानग्रा एबा जोमग्रा बेखौ जोङो बर'फ्रा आलासि सिबि नाय एबा मान बावनाय बेफोराव बाहायनायखौ नुबोदों आरो बर' हौवाफोरा गामसा गानबोदों बे गामसाया मानो ओ मुब्रै गोलाव जायो ओमफाय मुसे खावसे मा गुवार जायो आरो। बे गामसाखौबो बर' हिनजावफोरानो बर' हौवाफोरनो दानानै गान होयो। आरो बे गामसाखौ मानो बर' हौवाफोरा खामानि मावनाय एबा समाजनि आसार खान्थि आ फोरबो बेफोराव मा होनो सारामाय थेबनानै गानबोदों आरो। आरो आर'नाइखौ बर'फोरा माने आलासि सिबिनाय आरो मान बावनाय नि अनगायैबो जोङो बैसागु मोसानायफोराव जानजियाव खानानै गानबोदों आरो बर' हौवाफोर फोराबो बैसागु मोसानायफोराव मानो जानजियाव खानानै गा-गानबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। बर' हौवाफोरनि मोननो हाबावो बर' हौवाफोर गानग्रा जोमग्रा मोननो हाबावो जोङो। फालि खावखानाय बे फालि खावखानायखौ बर'फोरा मानो देहानि गोलोमदै हुगारनो खामानि मावनायाव आ खामानि मावनायाव ओ माव खानायाव मानायफोरा खर' खावखानो थाखाय बाहायबोदों आरो बेबायदिनो गोदो गो दाय समनिफ्रायनो आथिखालसिम गान्नाय जोमनायखौ बाहायबोगासिनो दं। आंनि बुंनाया बेयावनो जोबथ'बाय नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
बर' हारिनि मोननै मोनथामसो ओंख्रि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों जे ओंख्रिफोरखौ मा माबायदिहाय संनाय जायो दा आङो नोंथांनो फोरमायलांसै। दा जोंनाहाय नारजि दोलो संनोब्ला जोंना नारजियाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायि खाजाखा नोंथाङाबो मिथिखागौ। बे नारजि दोलोखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो फाथोखौ जोंना फोनानै लाग्रोनांगौ फाथोखौ फोनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौ जे ब्ला देरो अब्ला जों बिनि बिलाइखौ खानानै बा फुनानैहाय जों बेखौ मोजाङै फोराननानै लानांगौ आरो सान्दुंङावहाय। बेनिफ्राय जों बेखौ बस्था बा ओ खख्लानि खख्लाफोरावहाय ब दोनथुमनानै जोङो बेखौ मा खालामनांगौ? जेब्ला जागोन अब्ला बेखौ जोङो लाबो बाय लाबोनानै जों बेखौ बासिख' नायख' जाहाथे जेबो मैला बा खानायदोंफोर जाहाथे थाया। बेनि थाखाय जों बासिख'नानै बेखौ जों बाल्थिं बा ओ गामलाफोराव हाय जोङो हरसे सोमनानै दोननांगौ आरो माने हसे सोमनानै दोनोब्ला ओ नारजिया मा जायो ओ मोजाङै बे रुइदबनायनि था खाय जाहाथे ओंख्रिया संनो मोजां जायो मानो होनोबा बियो गोरान बु गोरान जिराद नालाय। बेनिखायनो जों बे सोमहाबना दोनबाय बे एसे रुइसिनो आरो। संनायावहाय मोजांसिन जायो जानोबो मोजांसिन मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो उनाव जोङो बेखौ सारायावहाय गुदुं खालामखांनानै बेखौ नारजिखौ मोजाङै सुनानै जोङो ओ खा होनां गौ लोगोसे जों बेहायनो जों खारै खौबो होनो हायो। नाथाय आथिखालाव जोङो गोबांखौ नुयो जे थाव ओ बान लु थाव पियास बायदि होनानैबो जोङो बेखौ एवनानै उनावहाय दै होनानै संनानै जानायखौ जों मिथियो आरो नाथाय गोदो गोदायहाय थोंजोङै ओ नारजिखौ होनानै थोंजोङैहाय खारैखौ होफानानै बेखौ एवनाय बा एवखांनानै एसे एवखांनानै बेनिफ्राय जोङो ओ दैखौ रबहोखांनायनि उनाव मोजां दै होफिनबावनानै बेखौ गोदौ होनानै संनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे बिदिनो जोङो ओ खा नारजिखौ होखांनायनि उनावहाय दै होनानै दान्दिसे मोजाङै गोदौ होनोनानै बेखौ सांगि जों साग्लिनांगौ आरो बे दैनि अनगायैबो जों माइरं सुनाय रन्दैखौबो होनो हायो माइरं सुनायाव अ रन्दैखौ होयोब्लालाय ओंख्रिया दैल गोनांसिन जायो आरो बे नारजिया मोजाङै गेब्लेयोब्ला जोंना जखा बादि संख्रि बानलु मस्ला हालदै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओंख्रिया मोजाङै जबो ब्ला खांना लाबोनानै गुदुङै गुदुं जायोब्ला मिलौनाय बांसिन मोनो आरो आरो गोथावसिनबो मोनखायो लोगोसे खायफा मानसिया गोजां दोननानैबो जायो बे ओंख्रिखौ जोंना जोबोद माने बर' हारियाव गासिबो जानो मोजां मोनखायो लोगोसे जोंना बे बर' हारियाव मोनसे फोथायनायबो दं बा फोथायनायल' नङा बे मोनसे जोंनि नेम खान्थियानोखा जेराव जोंना ओस थैनाय सुबुंफोर न'खराव सोरबा थैनाय सुबुंफोरनोहाय बिनि ओ सारादुआव बेवहाय जोंना नारजि ओंख्रिखौ संनानै रायजोनो जाहोगारनांगौ आरो अब्लासो जिउमायाहाय जोंना सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो होननानै जोंना फोथायनाय दङ आरो लोगोसे आं अ अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायबावनोसै अनला ओंख्रिखौ जोंनो संनो थाखाय जोंना गिबियावनो अन गुन्दैखौ जोङो ओ अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ माइरंखौहाय उवाल बा दिन्थियाव सौनानै लाग्रोनांगौ आथिखालाव गोबां ग्रेनदार फोरबो जों बाहायनाय खौ नुनो मोनबाय नादाय गोदोहाय जों उवाल वल बा दिखिंखौनो बाहायनाय जायोमोन बेवहाय जों मायरंखौ जों गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनानै जुदि जों दावजों सङो ब्ला सारायखौ जों अराव जाननानै थावखौ जोङो थाव गुबै होननानै थाव गुबै जोङो मोजाङै फुुंदुंखांनायनि उनावहाय बानलु पियास जों हाखानानै लानायखौ बेखौ जों गारसननानै होनांगोन थावआवहाय जेब्ला फ्राम फ्रामैहाय जोंना पियास बानलु फोराहाय खामफ्राम खामफ्राम जायो। अब्ला जों बेयावहाय बेदरखौ जोङो सुना लाखानांगोन सुना लाखानाय बेदरखौ जोङो बेयावहाय होनानै एवनांगोन आरो बिदिनो मोजाङै गिदिर जोङो फ्राम फ्राम जाजासे एवखांनायनि उनावहाय जोङो बेयावहाय हालदै एसे होनो हाबाय हालदै होनानै जोङो बेवहाय दैखौ होनांगोन लोगोसे जोङो दैखौ मोजाङै गोदौहांगोन। फोरजों जेब्ला दैआहाय ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला जों बे गोदौनाय समावहाय जोंनि बे अन ला ओंख्रि बा अनला ओं संनो थाखाय जो अन गुन्दै खालाम ला नानै बेखौ जों गोदौनाय समावहाय फ्रि फ्रि फ्रि खालामनानै मोजाङै ओ आन्दाज लानानै जों होनांगोन आरो फ्रि फ्रि खालामनानै जा जों नोजोर होनांगोन जे बा माखासे माखासे होयोब्ला बियो मा गथा महर लानो नागिरो। बेनिखायनो जों बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि होनानै गोदौनाय फेनावहाय फ्रि फ्रि होनानै बेखौ जों खोस्लिजों एनानै होबाय थानांगोन आरो जाहाथे बे मथा महराव खाया लाव लावैनो थायो आरो जानायाव मोजां जायो। लोगोसेनो जोंना बे अनला ओंख्रिजों जोंना मोनसे बर'फोरनाव ओ सोम मोनसे मा होनो नेमखान्थिबो दङ जे जोंना हाथासुनि खुरनायावहाय खैना गोदानाहाय जोंना अनला ओंख्रिखौ जोंना संथारनांगौ। बे अनला ओंख्रियासो जोंनो संब्लासो जोंनि हाथा खुरनाय हा हाबाया आ बुं जानानै फैयो आरो जेरैहाय हिजाव गो दानहाय अनला ओंख्रिखौ संनानै हौवा गोदाननो जाहोनांगौ लोगोसे रायजोनि साफ्रोमबो सुबुंनो एसे एसे जाहोनानै जि आग्लायनाय बे आग्लायनाय अनला ओंख्रिखौहाय जोंना न' न'मा न'आव बहाय लांनानै दोनहैनांगौ आरो। अब्लासो जोंना ओ बे हिनजाव गोदाना लोखि गोनां बा मा माइनाव गोनां जायो होननानै जोंना बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो।